औ खुलुमबाय नोंथां औ।
थाङा आंनि बुंनायखौ मोजाङै
औ खोनादों नोंथां दे बुंलाय।
थाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आङो दा ओ दंथ'यो जिराय ओ जिरायनानैनो दंथ'यो आं नोंथा
अ नोंथाङा बबेनि जा अब' गामिनि जाखो?
ओ नोंथ थाङाथ' औ दे अब्ला नोंथाङा मा आयदानि सायाव बेखौ सावरायनो लादोंमोन?
अ आथिखालनि मुगायावथ' जोङो फोरोंगिरिखौ मानि थाखाय लायोबा फोरोंगिरिखौ मानो थाखाय जायो
अ अ माने फोरोंगिरि अ सोलों जोङो अ जों माने नोंथां जों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो लादों नोंथाङा अब्ला नोंङा? नङा होमब्ला? औ अब्ला जोंथ' जों सोलोंथाइ नङा होनबा? औ जोंथ' मोनसे सोलोंथाइ औ सोलोंथाइ होनोब्ला थाय जोङो बयबो मिनथियो जों बयनि साफ्रोमनिबो जिउआव जोंनो नांगौ मा होनदों जोंनो सोलोंथाइ नांगौ। नङा होमबा? बे जोंनि जों माने सोलोंथायानो जोंनि माने जौसिन देरसिन आरो। बेनो अब्ला आङो नोंथांनि सिगाङाव। फोरमायलांदोनि जोङो सो सासे सोलों जोङो मा होनदो सासे फोरोंगिरियाबो बे सोलोंथाइ लानांगोन जों माने उन्दै समनिफ्रायनो जों मा होनदो बै सोलोंथाइ जोङो खान्थि जोंनि ओ खान्थियै थाङाब्ला जोंनि सम समफारि बायदि जोङो सोलोंथाइखौ लाङाबा जों सासे सासे फोरोंगिरिनि जों महरबो होनो हानाय नङा। नंगौना नङा नोंथां? औ अब्ला सासे फोरोंगिरिखौ जोङो म हर दिन्थिनोब्लाथाय जोङो ओ खमैब्लाबो जोंनो नङा होमबा? जोंनो नांगौ सोलोंथाइया जोंनो नां ओ आथिखालनि समनि बायदिब्लाथाय जोंनो नांगौ। जोंनो ओ बेसिलार जोंनो ओ बिए होनो नोंथां नङा होमबा? बि ए कमप्लिट जानाय नांगौ बा एम ए कमफ्लिट जानाय नांगौ नङा होनबा आथिखालनि समाव आरो बे जों लोगोसे सासे फोरोंगिरिया जोंनो नांगौ जायो जोंनो ओ डि लेएड आरो बि एड नङा होमबा। आरो जोंनियाव ओ जोंनि गो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइबा जोंनो नांगौ जायो माखासे जोंनि बिथिंफोरनि आयदाफारिफोरनि बायदि जोंनो माखासे रोखोम रोखोमनि जोंनो ओ जों लांफानांगौ जायो आरो नङा होमबा नोंथां बेफोर बायदिनो जोङो ओ नों थाङा सासे मा होनदो ओ सासे फोरोंगिरिनियाव माबायदि गुन थानांगोन नोंथाङा आं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हा गोन नोंथां जोङो ओन्दै ओन्दै समनि फ्राय जोङो फोरोंगिरिखौ जोंनि बिमा बिफा ओमबाय महर बे जोङो फालिना ला नांगौ मानो। होनबा फोरोंगिरि माने मोनसे बिमानि गुरु बा गावनि गुरु इफोरबायदि बुंना ला नाय जायो बा फोरोंगिरिया जोंखौ ओ ओन्दै समनिफ्राय ओरै बायदि गियान होयो बिमा बिफानिसाय बांसि न गियान होयो बा फरायनाय दिरनाय बिनिल' नङा माने ओन्दै निफ्राय फोरोंगिरिया जोंखौ सिखायबोयो फोरों बोयो बिदि जानाङा बिदि बुंनाङा बिफोरबायदिहि सिखायबोयो ओ फोरोंगिरि माने जोंनि बिमा बिमा आरो बिमा बिफा इनि गुरु बायदि जाहैयो जों आ थालनि मुगायाव फोरोंगिरि जानो थाखाय ओ गोबां आयदाया लागि फरायनांगौ जायो आरो गोजौ थाखोआव लागै फरायनांगौ जायो मानो होनबा जों फोरोंगिरिखौ म मानि थाखाय नांगौ होनबा नोंथाङानो आव आवगायाव बुंखानाय बायदि ओ आजि खालि ओ साइन्स बा आरसनि टिचार नांगौ जायो फोरोंगिरि नांगौ जायो मानो होनबा जुदि ओ साइन्स बिगियान बिगियान आयदानि फोरों गिरि जानांगौबा नोङो ओ पासाव हायो हाय सेकेणडारि ओबा ऐइस एस
ओ आं आंनि सों- सोंलुआ माने आं सोंदो नोंथांनियाव बेथ' सोलोंथाइनिफ्राय जोङो थाङो नोङा होमबा बेखौथ' जोङो औ हायारसे ओ जोङो ओइड सेस जों होखांनायनि उनाव जेथिया जों मेट्रिक होयोनोना बेखौ होनानै जोङो मोनथाम जोङो स्टेप ओ जोङो लायो नङा होमबा मोनथाम जोङो ओ बेहाय जोङो आयदाफारि जों मोननो हायो जेरै साइन्स कमार्स आर्ट्स बेनिफ्रायसो जोङो जोंनि गुबैखौ जोङो ओ लालांनो हायो आरो माने बे जोङो मोनसे लाइनलि माने नङा होनबा मोनसे लामाओं जों मोनफा मोनफा जों दोंथाम लामाओं जों बेहाय थांनो हायो अब्ला आं नोंथांनियाव आङो सोंलु खालामदोंदि सासे फोरोंगिरिनियाव माबायदि ओ आखु थानांगोन नङा होनबा माने माबायदि बेयो फरायसा फोरनो माबायदिहाय रोंगौथि होनो हानांगोन आं बेनि सायाव नोंथांखौ एसे फोरमायनोसो लुबैजादों आरोना लुबैदों
औ जुदि सासे सासे गुन गोनां ओ फोरोंगिरि गिरि जानोबा नोङो जुदि बे गावनि फरायसाखौ बिनि रोंनायखौ नों नाय नायनांगोन। मादि नायनांगोन होनोब्ला बियो नोङो नोंनि लेखा खायाव गोसो होगोना होआ खै बा नों ओ लेखायाव ध्यान हो दोना होयाखै बेखौ नोङो नोजो जोरै नायनांगोन बा बिनि गोसोआहायो बेलेगाव दंहैयोना ओ गावनि लेखायाव जदों बे खौ नों मोजाङै नायनांगोन। ओम एनि नायनायनि उनावहाय जुदि बिनि गोसोआ माने बेलेगाव थांदोंबा बिखौ नोङो मोजाङै बा मोजै बायदि रोखोमनि सल' बाथा खोथानानै बा बायदि रोखोमनि माबानानै बि खौ गोसोआव ज' होनांगोन। आथिखालनि मुगायावथ' ओ फोरोंगिरि बुंनो बुं बुंनाय माने आथिखालनि ओ ओ फरायसुला बा फरायसुलिफोरा फोरोंगिरिखौ माने फोरोंगिरि बायदि सानला बिनि थाखाय आथिखालनि मुगायाव मबेल जुग फैबाय बा माबा बेफोरबायदि ओ गोदान गोदान आयदा बा गोदान गोदान आथिखालनि मुगानि दोरोङारि ओंखारबाय बा जा जाबोबाय बिनि थाखाय आथिखालनि मुगायावहाय फोरोंगिरिखौ फोरोंबाय रिगिरि सानला खिन्थु फोरोंगिरिया गावनि गुरु बायदि जायो। फोरोंगिरि नङाबा ओ दिनैसिम फरायसा फोरा बेबायदि जौगानो हानाय नङामोन मानो होनबा। जेरै फोरोंगिरिया गियान होना नै सासे गुन गोनां सोलोंथा हाय ला लाहो होयो गुन गोनां सोंथाइ लानानै इयुनाव मानि थाखाय फरायनायखौ जाहोयो होनोब्ला गावनि गावनि इयुननि थाखाय फोरोंगिरिया माने बिस नोंनि फरायसुलिखौ सानगोन इनि इयुना मोजां जाथों बा बिनि इयुना मोजाङैनो थाथों बिदि साननानै बिखौ ओ बा मोजाङै माने सिखायहोयो बा फोरोङो फोरोंसेयाव फोरोंनानै गिदिर जायो गिदिर जाहोनाय जानायनि उनाव आथिखालाव ओ डाक्टर इन्जिनियारिं ओ इदिनो टिचार बा ओ फोरोंगिरि बा बायदि बायदि रोखोमनि साख्रि लायो ओ आजिखालि आरो साख्रि नङाबा जेबो जाया बिफोरबायदि जानो हम
औ औ नोंथां औ नोंथ' औ होनदो नोंथाङाथ बुंदों सा ख्रि नोङाबाथाय जाया नोङा होमबा? नोंथां जेथिया औ ओ माखासे साख्रि गैया गैयिफोरा अब्ला माबोरै ओ सोलिगोन नोंथां अब्लाथाय? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
ओ बिसोरबो माने जेरै फरायनाय स समाव माबायदि खस्थ' मोनो। बिसोरो माने आब बाद मावनानै ओरैबायदि खस्थ' जिउ खुंनानै दं। जुदि खायसे मोनसे न'खराव आबाद आबादारि ओ आ मावनो जाय गा गैयाबा बिसोरो गोजान गोजान जायगायाव बा दाहोना बा रुवाथि थाहैनानै बिसोर गावनि फिसानि उदैखौ सुफुंगासिनो दं बा बिसोर हाजिरा खामला मावगो। बा बेफोरबायदि जुदि फरायनायाबो बिबायदिनो हाजिरा मावबाथाय माबायदि खस्थ' मोनो बा फरायनायाव जेरै हमना ला नों आर्टसआव फरायनाय बा साइन्सआव कमार्सआव बायदि बायदि रोखोमनि आयदायाव दङ फरायनाया जेरै ओ आर्टसआव फरायनाया एसे माने मोजाङानो खिन्थु आर्टसआव फरायनायाबाबो आजिखालि आर्टस बा साइन्स जाबाबो ओ बि एस सि बा बिए कमप्लिट जाखांनायनि उनाव ओ बि एस सि बिकम बा मा बायदि बायदि रोखोमनि डि एड बिएड बिए स ओ बिएड मा स्टार डिग्रि लानानै माल लानांगौ गोनांथि जायो बिनि उनावसो सासे गुन गोनां सोलोंथाइ बा फोरोंगिरि जानो चान्स थायो ओ बिनि उनाव ओ आरो आजिखालिनि मुगायाव आरो जोंनि ओ फरायसुला फरायसुलिफोरा लेखायाव इमानखि गोसो जला आजिखालि उम गोबां रो
औ नोंथां नोंथाङा अब्ला औ नोंथाङा बुंदो दे औ माने नोंथाङादि बुंङोना आथिखालाव गोसो ज'ला नङा होमबा नोंथां? सिगांनि समनिया सिगांनि समनि फरायनायनिख्रुइ दा दे जोङो बुंनो थाङोब्ला जों सि गांनि सिगांनि फरायनायनिख्रुइ नाथाय आथिखालाव जों बांसिन जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों अब्ला नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमायनो लुबैयो
ओ गोदो आग्ला समावहायो ओ फरायनाय गैयामोन मानि थाखाय गैयामोन होनब्ला बिसोरो आथिखालाव जेरै हमना ला ओ गोदो टाइमाव आबाद मावनाय बा आबादनि थाखायनो फरायनायफोर जायामोन बा गोदोनि टाइमावहाय गाननाय जेबो गैयामोन गाननाय जोमनाय जेबो जि जोम गैयामोन बिसोरो दंफां बिलाइजों गाननानै बिसोरो जानाय जानाय आदारखौबो गोथाङै गोथाङै माने मैहुर खालामनानै जायोमोन आरो गोदो टाइमाव ओमफायो बिदिनो बिसोरो टाइमखौ थांगारो होनबाथाय बे टाइमाव बिसोरो अर जरायनो रोङामोन बा अर अरनि महरखौनो नुवाखैमोन बेनि थाखाय बिसोरो सानसेखालि सासे मानसिया अनथाइ बुजाबनानै अर अरखौ अरसुखांनो सोमजि रोंदों बिनि उनावहाय बिसोरो माने लासै लासै जौगालांदों बिनि उनावहायो बिसोरो
बेथ' गोजामथि मुगासो औ बेथ' बेथ' नोंथां बे गोजामथि मुगायाव बे गोग्लैबाय नङा होमबा आं गोजामथिनिखौ दोनबाय नोंङा आथिखालाव नङाबा सिगांनि समनि होनग्रोदों नोंथाङा आथिखाला मानो बिदि आथिखालावथ' बांसिन जौगासिनायसो आं नुनो मोनदों आरो बिथांबा आथिखालनिखौ एसे फोर मायना होनो हागोन नामा नोंथाङा आथि नोंथांङा जि सिगांनि समाव बांसिनमोन नाथाय आथिखालाव दि जों बांसिन नुनो मोनाखै होनदों नाथाय दि आथिखालाव बांसिन जों नुनो मोनदों मानि जाहोनाव बेयो माने औ मानि जाहोनाव बेयो मानि जोंनि आथिखालाव जौगासिनाया बांसिन जादों रोंगौथिया मानि थाखाय बांसिन जादों नोंथाङा एसे फोरमायना हो आंनो
आथिखालाव हायो ओ आथिखालाव हायो फोरोंगिरि टिचारा बो फोरोंगिरियाबो आथिखालाव मोजां फोरोङो आरो आथिखालाव मबेल जुग फैबाय
माने आ आथिखालाव औ औ माने इन्टारनेट मबेल इन्टारनेटनि फ्लि प्ले प्लेट फर्मनि गेजेरजोंनो जों बांसिन माखा से जोङो ओ सेल्प जोंनि ओव जों गाव हारसिंनिबाबो जों माने सोलोंनो हायो आरोना नोङा होमब्ला नोंथां बेनि अनगायै जों माखासे फोरोंगिरिफोरनि जोंनि बोसोनथि होनाय बेफोरखौ जों बांसिनानो मा होनो आवगायनि समनिख्रुइ दानि सुबुंफोरा बांसिनानो मा होनदों बेखौ माने बिसोरनि बोसोनथि बायदि जोङो मा होनदों सोलियो आरो बेनिफ्राय जोंनिया बांसिन जौगानाया बांसिनानो जाबोनो हमदों
औ बिनि थाखायनो जोंनि ओ आव आवगायनि समनि स्राय दानि जुगा एसे जौगानो फैदों आरो गोदोनि समावथ' मबाइल गैयामोन नालाय बा टेलिफननि बा माबा बेफोरबायदि जेबो फिसोर नुनो
औ आं बे
गिरियाबो गावहा सिनि फोरोंनाय
औ नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों बांसिनानो जौगानाय नङा होमबा दे अब्ला दिनैनि जों थ' समफारियाबो जोंनिया जाबोबाय अब्ला दिनैनि बे हाबाफारिखौ बे खिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां
ओ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम